खुलुमबाय नोंथां ओं नोंथांजों आं जोंनि ओ बरनि दोरोङारि ओ बैसागु बैसागु फोरबो बेनि बागै फंनैस सो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
ओह हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ मा बायदि ओ मा खालारनिफ्राय ओ फालिनाय जायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोंनि बैसागुआथ' बर'नि मोनसे फोरबो बेयो मोसानाय जेन'बा रंजानायनि फोरबो। ओ बैसागुखौ जोंङो फासथ थावनो मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो ना नों थां जोंङो फास्ट बैसागुआव जाहैबाय ओ मोसौ बैसागु महरै बाहायनाय जायो माने बुंनाय जायो। बे गोदोनि आबै आबौमोनानो ओ बुंखानाय बाथ्रा बेखौ आं खोनानो मोनदों जेन'बा बिनि उन नाव सेकेण बैसागुआ जाब ओमफाय बेयो मानसिनि बैसागु बुंनाय जायो
औ
मोसौ बैसागुआ जाहैबाय मा ओ जोङो मोसौ बैसागु दिनावहाय जों मोसौखौ थुखैनाय जायो । बे मोसौ थु थुखैनायाव जों गोबां बिबांनि जेरै ओ फिथाइ सामथाइ बिदिनो बायदिसिना ओ मैगं लानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो । बे मोसौजों थु थुखैनायाव ओ थाराय गाज्लि जेनबा बाहायनाय बेसादा औ थाराय गाजिलि बेनि उनावहाय फान थाव लाव खुमब्रा बिदिनो बायदि बिबांनि जेने हाइजें
औ
हालदै बेफोरफोरखौ लानानै ओ थुखैनाय जायो । बे थुखैनो थाखाय जोङो सानसे सिगां बेफोर बुस्थुखौ बेसोर बेसादखौ नागिरनानै लानाय जायो । मोनसे आइजेंआवहाय । बेनि उनाव फुङावनो ओ जों बेफोरखौ ओ औवा मोनसे ओरैनो औवाखौ ससे दानस'नानै ओ बेखौ आरुं जिरनानै लायो बेनि उनावहाय बेफोर बेखौ फिसा फिसा ओ माला सुनो थाखाय बेखौ ओ माला सुजाथाव महरै हानानै लानाय जायो ।
औ
बेनि उनाव हाखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ माला सुनो थाखाय बै ओ दुरुंहाय ओ आरुं जिनानै लानाय बेयावहाय जोङो ओ सुनानै लानाय जायो माला । माला सुखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मोसौनो गानहोनो थाखाय मोनसे ओ दुरुं गोदान मोसौनि ओ लागाम बुंनाय जायो बेखौ जोङो ओ लाबोनानै दोनफैखानाय जायो सानसे सिगाङावनो । बेखौ जोङो गासिखौबो जयै लानानै ओ नख न'नि खाथियाव ओ जेनेबा फुख्रि एबा ओ दैमा बेयाव मोसौखौ फुङावनो लाना थांनाय जायो । बेफोर बेसादखौ लाफानानै ओ लांखांनायनि उनाव मोसौ बोरमाखौ जोङो उम बिदिनो दैयावहाय थुखैनो थाखाय बेखौ लाना थांखांनायनि उनाव दैयाव सोनानै जों बेखौ
थुखैनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां लाव फान्थाव बिदि हाना लानाय खौ जोङो मोसौनाव एसे सारनानै थुखैनाय जायो। बे जों मोसौ थुखैनायनि उनावहाय मोसौखौ गोदान लाबोनाय लागाम दुरुंजों बेखौ मोसौखौ खानाय जायो। बेनि उनाव ओमफाय जों मोसौखौ फोथाराव होयो। ओ बेनि उनावहाय मानसिनि बैसागु बेनि अखानायै फालिनाय जायो। मानसि बैसागु फाय जोङो फुङावनो ओ सिखारनानै जेन'बा दुगैस्रां लोबस्रां स्र' जानानै जोङो बाथौफोरखौ ओ साथि सावखांनानै जोङो गासिबो गेदेर ओ नसु न'खराव जेसेबां जेन'बा आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो बिदिनो आबै आबौमोन दङ बेफोरखौ जों खुलुमना नानै लानाय जायो ओ एबा बोर लानाय जायो बिसोरनिफ्राय गेदेरफोरनिफ्राय ओ बेनि उनावहाय जोङो गाससिबो जयैनो ओ गामिसेनि ओ खायफा खायफा आइ-आफा, बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव मोना गासैबो बिदिनो ओ मोसानो ओंखारनाय जायो। बे मोसानो ओंखारनायाव जोंनिथिंजाय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ओ एबा गथ' गथायाइ बोराय-बुरै, आबै-आबौ मोनाहाय एक्सट्रा एक्सट्रा ओंखारनाय जायो आरो ना आल आलादा आलदा ओ बिब्दिनो जोंनि गामियावहाय बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्लाफ्राबो आलदा थर' ओंखारनाय जायो बेनि उनावहाय बोराय-बुरै आबै आबौमोना आलदा ओंखारनाय जायो। मागिनो थांनो थाखाय बिनि उनावहाय गथ' गथायफोराबो बो आलदा आलदा ओ मागिनो थांनो थाखाय ओंखारनाय जायो। ओ बे मागिनो थांनो ओं ओंखारनायाव जोङो बर'नि ओ ज' ओ जोमनाय थायोना? बिदिनो दख'ना थायो। आर'नाइ फालि थायो ब्लाउस दङ बेनिफ्राय बिदिनो ओ गोदोनायाव गाननाय। ओ ओ खोमायाव गाननाय। आखाइयाव गाननाय बिदिनो सना आसान बायदि बायदि थायोना। बेफोरखौ गाननाय जायो बे ओह गाननायनि उनावहाय जोङो दामग्रा आगजुफोर लानाय जाया आइजुफोर बे आगजुनि ओ बाहागोआव जेरै खाम ज'था सेरजा जा सिफुं ओ हारमुनियाम बिदिनो गंगोना बेफोरखौ लानाय जायो। बाहायनाय जायो बेखौ लानायनि उनावहाय जोङो गासैबो जयैनो जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोर गथ' गथायफोर ओ आबै आबौमोन गासैबो ओंखारलांनाय जायो। मागिनो थाखाय नख न'खर गामि गामि थांनानै हाबैनानै ओ बे मोसाखांनायनि उनावहाय जोङो गासैबो ज'यैनो गामि गंसेयैनो ओ लास जोबथा बैसागुआव जोङो ओ लावखार ओंखाम जानाय बुङो बेखौ जयैनो लोगोसे ज नां थांनानै ओंखाम जानाय जायो। बे ओंखाम बोथिसेखौ जोङो लावखार ओंखाम जानाय बुङो। बेयाव लाव खार ओंखाम जाखांनायनि उनाव गासैबो जयैनो लोगो नांनानै जोङो एसे रंजानाय जायो आरो।
औ औ।
ओमफ्राय आं नों नोंथांनिसिम ओ बैसागोनि बागै एसे माबाफोर ओ मिथिनो ओ लुबैदोंमोन बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा। नोंसोरनि जायगाथिंजाय । माबायदि फालिनाय जायो बैसागु बोथोरखौ?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय ओ बिब्दिनो फास्टावहाय ओ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो, बेयावहाय मोसौखौ ओ जोङो थुखैहैनाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ गोबां बायदिसिना नांनाय माल बुस्थुफोरखौहाय हानानै लायो जेरै ओ पानेलाव फान्थाव ओं हाल दै बिब्दिनो थाराय बेफोरखौ जों हानानै लानाय जायो आ रोना नोंथां बिनिफ्राय बेखौ हाना ला नानै जोङो ओ औवानिफ्राय ससे बाहागो दानस'नानै बेखौहाय ओ आरुंजिरनाय जायो आरोना बेखौ जिरखांनानै हाय बेयो बे हानानै लानाय गासैबो मुवाफोरखौनो जों माला सुनाय जायो आरोना । बिनिफ्राय बेखौ माला सुखांनानैहाय जोङो ओ मोसौखौ दुब्लियाव होनानै लाना थांनाय जायो आरोना दुब्लि फोथारावहाय दैमा फुख्रि बेफोरावहाय जों थु खैहैनाय जायो आरो ना। लाना थांनानै बेनिफ्राय थु खैखांनानैहाय जोङो मोसौनो मोसौनि गोजाम दुरुं-दिरुंखौ गारनानै गोदान दिरुं होयो आरोना नोंथां। बिनि फ्राय बेखौ औ मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो ओ मोसौ थुखैनाय समावहाय मोनसे सल' खनो आरोना नोंथां लाव जा बे सल'आनो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे एरबायथा। बे सल'खौ गोदोनि आज आबौ आबैमोना आनो आबौ आबैमोनाबो ओ खनबोयो होननानै, मोनथिबोदों। बेनिफ्रायहाय बेखौ ओ थुखैखांनानैहाय जोङो लाबोनो ला दोननाय मो- गोदान दि रुंखौहाय मोसौनो लागायनानै बेखौ ओ बेनि गोजाम दिरुंखौहाय दैमा सेर एबा फुख्रिनि खनासे ओ जायगायावहाय बेखौ ओ मोजाङै गारबोनाय जायो आरो ना। नोंथां बेनिफ्रायहाय ओ मोसौ मोसौखौ थुखैखांनानैहाय बेनो सारायनि एबा खा-थौनि ओ हांगारखौ हल'ना लानानै बेखौ बेयावहाय जानायथाव फोननानै ओ लानानै औ औवा-औवानि औ औवानि गन फिसा फिसा मोनथाम लानानैहाय ओमफ्राय बेखौ ओ फथा होनाय जायो आरोना नोंथां । बेनिफ्रायहाय औ बिनि बैसागुनि बेनिफ्रायहाय बैसागुनि से खालारावहाय ओ जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि गासै बो ओ न'खरनि गेदेमा सुबुं एबा ओ आबौ आबै गा गामिनि गासैबो गेदेमा फोरखौ जोङो न'खरावहाय ओ न ख'रनि बाथौआवहाय साथि ल'गाय खांनानै बे बिसोरनिफ्रायबो जोङो बोर लानाय जायो आरो । नोंथां बेनिफ्राय जोङो बिनि बैसागुनि नै खालारनिफ्राय ओ बैसागुआव मागिनाय नों नोंथाङा दानि बावैसो होनलांखाबाय बेखौ जोङो मागि हैनाय जायो आरो ना । बेनिफ्राय ओ बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गासैबो सेंग्रा सिख्ला ओ आबौ आबै गासैबो जयैनो लोगो नांनानै जोङो न' न'खर न'खर बैसागु मागि हैैनाय जायो आरो ना नों थां बेनिफ्राय बे मागिना नानै मोननाय ओ जा अनसुंथाइ थाइसे थाइनै अन फैसा माइरं बायदिसिना बेफोरखौहाय जोंल' जमा लाबनानै न'आव दोनफैनाय जायो आरोना । बेनिफ्रायहाय बैसागुनि जोब था खालारावहाय जोङो ओ दानिसो दानि बावैसो नोंथाङा होनलांनाय लावखार ओंखाम जानाय जोंनि ओनसोलावबो बिबदिनो लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां । बेनि फ्राय बै लावखार ओंखाम जानाय ओ साम-सा-सानखालिहाय जोंबो बिब्दिनो ओ दसे सम जयैनो रंजायो आरोना नोंथां ।
औ औ नोंथां अ
जोंनि ओ बैसागु फोर्बोनि बाग गै रायज लायनाय सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ नों थांजों जो रायज्लायनो मोननानै एबा सावरायनो मोननानै ओ गोबां गियान मोनथिनानै मोनबाय। बेनि थाखाय नोंथां खौ साबायखर।
ओ आंनिफ्रायबो जोबोर साबायखर नोंथां ओ गोदोनि बैसागुनि बागै बिदिनो मिथिनोमोनि बाथ्राखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ बिदिब्ला जों जोंनि सावरायनायखौ बेखि खिनियावनो दोनथ'सै।
औ नोंथां औ।